औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथाङा दा सान्दि ओरैनो दङब्ला आंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ औ बिदिब्ला जोंनो सावरायनांगौआनो जाबाय नोंथाङा जोंनि दा बे बर' समाजावहाय जोंनि आइजो माहारिफोरा न'खर खुंनायाव माबायदि बिहोमा होयो। बेनि सोमोन्दै एसे गुवारै फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ औ नोंथां हागोन आइजो माहारि होननानै बुङोब्ला ब्लाथ' आइजो माहारिया जोंनि गासैबो न'खरनिनो माइनाव होननानै जों बुं नोहायो आइजो माहारियानो जोंनि न'खर सामलायनाय बा न'खर जौगाहोनायाव। गोबां रोखोमनि गोबां गोजौ बिहोमा होनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला। न'खरनि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै न'खरखौ सामलायलांनाय बा न'खरनि ओ माबादियै न'खरखौ मोनसेखौ सामलायलांनांगौ बेफोरखौ गासै आइजो माहारियानो सामलायलांजोबो आइजो माहारिनि सामलायथिनाय होननानै बुङोब्ला आइजो माहारिया जानाय लोंनायखौ ओ मोजाङै मोजां समावनो बा ओथि समावनो जानानै संनानै जाहोनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो आइजो माहारिया। गावनि ओ हौवानि अनगायैबो न'खरनि बिहाव बिखुमजो गथ' गथाय गासैबो गासैखौबो सामलायनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो जों ओ जानाय लोंनायनि अनगायैबो आइजो माहारिया न'खरनि ओ मोसौ मोसा फिसिनाय बा दाउ अमा फिसिनाय गासैबो बिथिङावनो आइजो माहारि नि गोख्रों बिहोमाखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबायदिनो जों आइजो माहारिखौ आरो नुनो मोनबावो जे गावनि गथ' गथायनि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै फरायनाय ओ दुगैनाय ओ गाज्रि खामानियाव माबायदियै आगान होदों बेफोरखौबो ओ नोजोर होनायखौ जों नुनो मोनो। बे जाबाय मोनसे आइजो आइ जो माहारिनिनो गुबै मावनांगौ खामानि एबा मावनांगौ हाबा होननानै ओ जोंनि बे समाजावहाय मोनथिनानै मोनो ओ बेफोरबायदिनो गोदोनि फ्राय लानानै बर' आइजोफोरा दिनैसिम गावनि न'खरखौ बा गावनि ओ समाजखौ जौगाहोनायाव गोबां रोखोमनि बिहोमा होबोनायखौ जों नुनो मोनदों। गोदोनि आइजो होननानै बुङोब्लाथ' जों मिनथिखायोआनो जे गोदोनि आइजोफोर माहारिया माबादियै खस्थ'यै जिउ खुंबोदोंमोन। माबादियै दानाय लु नायाव आखा फाखामोन बा गायनाय फुनायाव माबायदि आखा फाखायै ओ जिउखौ खुंबोनानै दिनै बेसिम लाबोनानै ओ बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि महरै सिनायथि होबोदों। बेफोरबादिनो जों नुनो मोनबोदों बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि खस्थ' खालामनानै जे गावनि न'खरखौ दानायखौ ओ बर' आइजो फोराहाय गोबां रोखोमनि ओ दानाय लुनाय गायनाय फुनायनि ओ अनगायैबो ओ ओबे बेफोरबायदिनो सेरेब जुमाय सावनानै न'खरखौ सामलायलांनाय ओबेफोरखौबो जों नुनो मोनदों गोबां
औ
हाय गला होनानै मैगं थाइगंनि गला बा फिथा फिथाइ सामथाइ बा फिथाफोरनि साहा दखान होनानै माबादियै जौ गाहोबोदों बा माबायदियै न'खर सालायदों बेफोर खौ जों नुनो नुबो हादों बेफोरनि अनगायैबो जों आइजो होननानै बुङोब्ला गोबां मोजां आरो गाज्रि मोननै बाहागोआव राननो हायो मोन सासे मोजां आखुनि आइजोखौ गावनि जे आखल आखु बा गावनि जिबादि ओ दिन्थिफुंनाय बेफोरनि सायावनो जों हमना मोनो सासे बेयो मोजां आखुनि ना बेयो गाज्रि आखु जेरैबादिहाय सासे हिनजावनि बा सासे आइजोनि खामानिया न'खर सामलायनाय नाथाय गोबां आइजोबा खायफा खायफाखौ जों नुनो मोनो ओ जाय जायनाखि न'खर सामलायनायाव गोसो होआलाबसिनो गुबुन बेलेग निजिनि देलायनाय बा निजिनि सोलेर साजायनायावहाय गोबां रोखोमनि बिहोमा बा गोबां गोसो गुदुंखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदि आइजोनि थाखायनो बेख हर संसार बा जिउ संसाराहाय गोबां गुब गुबुंलेबा न'खर बायनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदि आइजोआहाय गावबा गावनि हौवा बा न'खरखौ सामलायनो गारनानै गाज्रि खामानियाव आगान होनायखौ जों नुनो मोनो गावनि गथ'आ मा खालामदों मा जादों मा लोंदों माबादि सोलोंथाइ लादों बेफोरखौ सासे हिनजाव माहारिया नायनांगौ बे मोनसे हिनजाव माहारिनि मावनांगौ खामानिखा नाथाय बेफोरनि नि अनगायैबो गोबां गुब गुब खामानियाव जों खायसे हिनजावखौहाय आगान होनायखौ नुनो मोनो आ समाजारि बिथिंजों नायोब्लाबो आथिखालाव जोंनि गामि गफायावबो गोबां रोखोमनि गाज्रि हिनजावफोरखौ जों नुनो मोनबोदों आरो हारि जौगानायाव आइजो माहारिनि बिफां होननानै बुङोब्ला जों नुबोखादों गोदोनि दिनावहाय ओ आइजो माहारिया माबादि बर' हारिखौ जौगाहोबा बर' हारिखौ दावखोलांनो थाखाय माबाद यै खस्थ' खालामबोनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबायदि गाम्बारि सिख्ला बिरगोस्रि सिख्लाफोरखौनो बिसोरखौ बिथांमोनखौ जों नुनो मोनो ओ गुबुन हारिनि मानसि फोरजोंहाय माबादियै ओ जुजिनानै खस्थ'यै बर' हारिखौ दिनै दिनै आथिखालाव बेबादि गोजौ फारसे दैखांबोनायखौ जों नुनो मोनदों बिथांमोना मुंख्लं जालांबायबाबो बिथांमोननि जे बिहोमा बिथांमोननि बिहोमाखौ जों मालाबा रोखोमनि गोजौ बिहोमा होनानै दिनै बर' हारिखौ बा न'खर संसारखौ सामलायलांनायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि गामि गफायावबो जों जोंनि आइ आफा बा आबै आबौमोनखौहाय नुनो मोनदों। जे गोबां रोखोमनि खस्थ' मावनानैहाय जे जोंनि न'खरखौ दिनै आथिखालावहाय एसेब्लाबो गोजौ फारसे दावगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथाङाबो नोंथांनि नोजोर जों नायोब्ला बर' समासाव बर' आइजोफोरनि से गोजौ उ बा न'खर संसार दानायाव माबायदि मोजां बिहोमा होयो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन। ओ नोंथाङानो ओ बुंलांजोबखाबाय बेबाय ओ माबायदिहाय जोंनि बर' समासा बर' आइजोफोरा न'खरनि बे जिउ खुंनायाव बिहोमा होयो ओ बेबादिनो जोङो बिमा माहारिफोरा जोंनि बर' आइजोफोरा अ गावबा गावनि गथ'फोरखौहाय ओ माबे लामाजों थांदों बेफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर होनाया मोजां मानो होनोब्ला बे ओ जोंनि ओ इयुन जोलैया मोजाङै जालांनो नांगोन नङा होमबा? नोंथां ओ बिदिनो जोंनि ओ बिमा बिफाया मोजांब्लासो जोंनि बिमा ओ माहारिया मोजाङैनो जोर होनानै जोंनि गथ'खौ मोजाङै मोजां लामाथिं ओ थांनो थाख फाय बिहोमा होयोब्लासो ओ जोंनि नखर संसार इयुन ओ संसारा मोजां जालांगोन नङा होमबा? औ बिनि थाखायनो जोङो गावबा गावनि गथ'फोरखौहाय जोंनि बिमाम बिमा माहारिया गोख्रोङैनो जाहोनांगोन ओ बिफ
औ।
फोराबो जोंनि हौवा माहारिफोराबो बेयाव अ गोख्रों नोजोर होनांगौ अ नाथाय थेवब्ला बो ओ हौवा माहारिफोरा ओ गोबां ओ बिदिनो न'खर सलायनिथ बाखाय ओ गोबां खस्थ'यै ओ खामानि मावनो थांनायाव बिसोरहा ओ खामानि मावनो थांनायाव बिसोरहा मुखुब जानानै थायो मानो होनोब्ला बे ओ न'खरखौ सालायलांनो थाखाय आ बिदिनो ओ माबायदिहाय जोङो सानसे साननैनि उदैखौ जों सुफुंनो हागोन बेफोरनि थाखाय बिसोरो सानफ्रोमबो गावसोरनि खामानियाव मुखुब जानानै थायो हौवा माहारिफोरा बेनिखायनो जोंनि बे न'खर गंसेखौ सालायलांनो थाखाय ओ जोंनि ओ बिमा माहारिया जोबोरै गोख्रों जानो नां गोन जेरै जानाय लोंनायफाय लानानै थानाय जानाय गथ'नि फरायनाय ओ आरो ओ बिदिनो जोंनि ओ बेल' नङा गावनि न'खरनि ओ था-थांना नाथानाय बे जिउ खुंनायनि थाखायल' नङा जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' हारिया मा बायदि इए इएअप खुंलाङोबा माबादिहाय जोबगागोन बेनि फारसेबो गोसो होनांगोन बेबादिनो ओ बर' आइजोफोरा सांग्रां जायोब्लासो जोंनि न'खर एबा जोंनि हारिया जौ बोहांनो हागोन ओ थाङा बुंलांनाय बादि आरो जोंनि अ बर' आइजोफोरा जेरै ओ जोंनि हारियावहाय माबाददिहाय समाजाव बिहोमा होबोदों जेरै ओ जो निम बर' आइजोफोरा दानाय लुनायफोराव जोबोर आखा फाखा नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो ओस जोंनि बर' आइजोफोरा ओ गावनि गाननाय दख'नाफोरखौहाय दख'ना आर'नाइ बाय बिदिफोरखौ गावबा गावनो बायदि रोखोमनि ओ बायदि गाबनि आगर दिखां नानै ओ समायना रमायनायै गावब गावनो दानानै लाना दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनो। ओ बिदिनो बै दानानै गानना गाननानै गाननायानो जोंनि बे हार-हारिनि ओ सिनायथि होननानै बुंजायो दख'नाया। औ बेखौहाय गुबुन रो खोमनि ओ सुबुंफोरा गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जों ओ गोजान गोजान दाब दाब दाब जायगााव दावबायनो थाङोब्ला जि जोंखौ जोबोर नायखौ जों नुनो मोनो ओ बिदिनो जोंनि बर' हारिया बिदि बर' आइजोफोरा द दखना गाननानै जे जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होबोदों जोंनि हारिनि सिनायथिखौ लाखिबोदों। बेबो जोंनि हारिनि मोनसे जोबोर जौगाखांनाय नङा होमबा नोंथां? औ बेनिखायनो आरो बिदिनो बेल' नङा मावनाय दांनाय बायदि रोखोमनि ओ मावनाय दांनाय आरो बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोर संनायफोरावबोथ' जोंनि बर' आइफोरा जोबोर आखा फाखा नङा होनबा नोंथां जेरै अनला खारै बाय अनला खारै दाउ सबायजों साम' नारजि जि अमा बेदर बायदिखौथ' जोङो जोंनि बर'फोरखौल'सो संनायखौ जा संनानै जानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो बेनिखायनो जों बेफोर ओंख्रिफोर संनानै जानायावबो जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोर आखा फाखा। बेबो जोंनि बर' समाजाव मोनसे जौगाखांनाय बिदिनो ओ बर' आइजोफोरा आरो ओ न'खरखौ ओ सालायलांनो थाखाय ओ बिदिनो गावनि हौवा माहारिफोरखौल' लामा नायालाबासिनो गावबो न'आव गावनि समखौ ओरैनो बारहोआलासे अमा, दाउ बायदि रोखोमनि फिसिनानै जोङो न'खरखौ सालायलांनायखौ नुनो मोनो बिदिनो दाउ, अमा फिसिनानैबोथ' जोंनि बर' आइजो फोरा गोबां रांनि मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरजोंबो जोङो ओ खायसे खायसे नांगौ बेसादफोरखौ बेफोरनि रांजोंबो जोङो बायनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ बिदिनो जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' आइजोफोरखौ ओ जोंनि जिउ खुंनाय लामायावहाय आरो बिदि हारि जौगाखांनायाव गोबां बिहोमा होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ओ बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांनिफ्राय आङो मोनथिनो मोननाय बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोन नानै जोबोर ओ गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखरबो बावहरबाय। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनांगौ आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय गोजोनथों।
औ गोजोनथों।